औ नोंथां ।
खनादों ।
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दं नामा नोंथां ।
औ दं ओरैनो फ्रि दं दा जिरायनानै नोंथाङालाय
औ आंबो नोंथां फ्रि दं नोंथांजों आं नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो आं ।
औ सावरायजागोन नोंथां ।
औ नोंथाङा बर' हारिनि दोरोङारि जानाय नि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आंनियावथ' जेसे एसेबां रोंगौथि गैया दोरोङारि जानाय लोंनायनि बा आरो बर'फोर थेवबो आं जा रोंगौथि दं बे खिथिखौनो फोरमायना होनसै आरो ना ।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ ।
दा जोंनियाथ' दा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननो थाङोबा जोंनिया जेरै अमा एम्फौ लाथा आरो जेरै लोंनायावबो गोग्लैयो जोंनिया जौ गिसि माइब्राननि जौ गिसि बिदि माथानि जौ गिसि आरो जेरै जोंनिया मा होनोलै बेखौ नाफाम आरो बेनि अनगायैबो अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' बेफोरनो आरोना । बेफोरनि मादाव आं बेफोरनि मादावनो मोनसे आं जेरै अनलाजों दाउजोंखोनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ ।
औ जोंनो अनला जों दाउ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंङो। बा अनला जेनेबा जोङो माइरंखौ जेनेबा जोङो दिंखि एबा जेनेबा थफसिफोराव देनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनांगौ आरोना । लाखांनायनि
जानांगौ
लाखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला बे गुन्दैखौ जोङो लानानै फैनानै जेनेबा जोङो सारायखौ जेनेबा सारायाव दैखौ जोङो फुदुंग्रोनानै लायो आरो ना सा-सारायाव खौ फुदुंग्रोना लानायनि उनाव जोंना जेरै जों मा होनोलाय बेखौ जोङो सारायाव दैखौ फुदुंग्रोना लानाय जेनेबा जोंङो मस्ला मस्लिखखो फासतावनो जेनेबा एवग्रोना लायो आरोना हगारना लानायनि उनाव जोङो दै होयो औ दैखौ दै गुदुं जानायनि उनाव जोंना दैयाव बे माइरंखौ बे देग्लिनाय लाबोनाय माइरंखौ जों बेवहाय होयो आरोना होखां औ हो खांनायनि उनाव जोंनो जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बेवहाय खनसे बिस पाक्रास मारि आरो ना जाहा ते बेयो जोंनिया मोजाङैनो गलिलांङो बा जानायाव गोथाव जायो बेनि थाखाय बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना जेनेबा एवफ्रानना होननाय दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौ जों जों बेवहाय होयो आरोना बिदिनो औ बिदि नो बे माइखौ जोंनिया बर' मानसिफोरा जानानै जबोद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो मा औ बेफोर मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानायाव गोग्लैयो आरो नोंथाङाबो माबा मोनसे मिथिगौबा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां दा जोंङो दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोंङो बायदिसिना बर' हारिया बानायनाय जोंङो दोरोंङारि खौ जाबगासिनो दों आरो नोंथां दा जों नोंथाङा जेरै अनला ओंख्रिजों दाउखौ नोंथाङा जेरै मोजाङै फोरमायलांबाय बेफोरबायदिनो आंबो नोंथांनो बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जानायनि सायाव फोरमायननो सानदों आरोना नोंथां दा जोङो बुंनो सानदोंब्ला जोङो जेरै - सबायजों साम'खौनो नोंथांनो एसे फोरमायनो आरो दा जोङो सबायजों साम'खौ जों जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो साम' आरो जोंनो सबायखौ नांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनो खारै खारै रोसिखौबो नांगोन आरो नोंथां दा जोङो सबायाइखौथ' जोङो गोदो गायनाबो मोनोमोन नाथाय आथिखालावबो खम बिबाङै जों गायनायखौ नुयो आरो नोंथां जोंनि बे ओनसोलथिं दा जोङो गोरलैयै जोङो सबायखौ लायनो गोनांब्ला जोङो हाथाय बाजार नङाब्ला जों दखान बेफोरनिफ्राय जोङो लाना फैनाय आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे खौ लाना फैनानै जोङो मोजाङै बेखौ सुनानै सुनानै बेनि थानाय बिगुर बिगुरखौ जोङो मोजाङै बासिनानै गारनांदार नोंथां गारखांनायनि उनाव जों बेखौ सारायाव एसे गोबाव जोङो एवनांगौ। जाहाथे बेयो बाहाय मोदोमो बेनिखायनो जों बाय एवना लानांगोन एवखांनायनि उनाव जोङो साराय सारायाव जोङो दै होनानै बै एवना लानाय जोंहा सबायखौ बेयाव होनानै जोङो बेखौ गोदौबाय थागोन आरो नोंथां। गोन्दौ खांनायनि उनाव जोङो बेयाव खारै रोसि होनानै बेखौ जोङो बे जाहाथे बियो गुन्दै जानानै जोंना गथा जायो। मैगङाव बेफोर बायदिनो जोङो होनानै गोदौबाय थागोन। बेनि उनाव जोंना सामु खौथ जोङो गोबां जायगायावनो जोङो मोनो जेरै दैमा दैमायावबो जों मोनो बिलो दंग' हाखर बायदि सिनायाव जों मोनो आरो नोंथां। बे नङाब्लाबो जोङो ओ हाथाय फोराव जोङो लाना फैनो हायो। नंगौ नोंथां बेनिफ्राय जों लाना फैनानै बेनि बेखौ जोङो बेनि मोजाङै सुखांनानै जोङो बे खुगानि जोङो दाखोनखौ गारनाय जायो। थां आरो बेनि बेनि लेन्जाइ बिनि लेनजाइ खौबो जोङो मोजाङै रानना गारनानै आरो आरो फिन खेबसे जोङो सुबावो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
बेयो मोजां बेफोरनि साम'आव थानाय हाफ फोरा बायदिसिना बिजानु फोरा खारोब्ला जों बेखौ एसे एवफ्रानो आरो नोंथां। एवफ्रामनानै जोङो बै संनाय मैगङाव जों बेखौ होनानै बेखौ जोङो गोदौ गोदौ होबाय थागोन। बेनि उनाव जों बेयाव संख्रै बायदिसिना जोङो मस्ला जेरै सामब्राम गुफ फुर जिरा बायदिसिना जों होनानै बेखौ गोदौहाय थानायनि उनाव बियो जोंना मैगङा जानो थाखाय जायो आरो नोंथां। बेफोर बायदिनो जोङो जानाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथाङाबो आरोबाव मोनसे बर' हारि दोरोङारि जानायनि सायाव मोनसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं आरो मोनसे फोरमाय बावना होनोसै लाय जेनेबा जोंनि दोरोङारि जानदों आरो जोंना दङ जेरै नाफाम जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय दाथ जोंनिया दैज्लां बोथोर जों बेखौ नाखौ जोङो जेनेबा फुख्रि बा फोथार फोरावबो नङाबा बेनि अनगायैबो जोंना बाजार फोरावबो बायनानै मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जोंना बेफोर नाखौ जोङो जेनेबा जायखि जाया बा जाबा जेनबा नङा बाबो जोङो जेबा फुख्रियाव मोनोब्ला फुख्रिनि अनगायैबो जोङो फोथार फोराव बो मोनो नालाय बेफोरखौ जोङो लानानै फैनानै जोंनो गिबियावनो नाखौ जोङो फोरानग्रोयो एसे। फोराननानै जोंनो नाफाम बानायनो। फोराननानै जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ थास गोसोमनि मोदोम जायखौ जोङो थास' गोसोमखौ जोङो जेनेबा नागिरग्रोना लाबाय जेनेबा जों बेखौ खौ जोङो जेरै खाथि खाला जोंनि गामि फोराव गिदिं दिंना नागिरदिंबाबो मोनो। नङाब्ला दानियाथ‌ बेफोरखौबो फानो बाजार फोराव नङा होमबा?
नोंगौ।
अ बेेखौ लाना फैनानै जोङो बेखौ जोङो देग्लियो आरो ना जेनेबा दिेंखियाव देग्लियो जोङो। दिंखियाव देग्लिनानै जों बिखौ मोननैखौबो दिंखियाव देग्लिनानै जोंहा बेखौ खायनो जोंनो बेखौ गथायै मोनसे दुलुरै लारु बानायो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ लारु बानायनायनि उनाव जोंना जेब्ला बे लारुआ जायो अब्ला बेखौ जोङो सान्दुङाव एसे फोरोंबावो फोराननानै जों बेखौ गथा खालामो आरो गथा खालामनानै बेखौ जोङो जेनेबा जेरै फैयाफोराव होसोनानै दोनो जाहाथे नांगौ समायाव जियो जे बेखौ जोङो संनो थाखाय जोंनो जों नाफाम संनायाथ जोंनिया जोबोद गोरलै बानायनायनिख्रुइ नङा होनबा जेरै जों नाफाम संनो थाखाय जोंनोक्ष नाफाम संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जेने मा होनोलाय बेखौ जोङो दैखौसे दैखौ एसे फुदुंग्रोयो फुदुंखांनाय बेनि उनावनो जों बेयावहाय नाफाम नाफामनि दुलुर लारुखौ जेनेबा जेसेबां जागोन जेसेबां मानसिनि हिसाबाव जों बेखौ होयो जेनेबा मानसिया खमबोला जोंङो मोनसेखौनो होयो मानसेया बुरजाबा जोंनि मोननैखौबो होजायो बिदि सङो आरो ना औ बेफोरखौ जानानै जोंनियायाव बर मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनो दानियाथ' जोंनि नाफामखौ जोङो म गोबां मानसियानो जेनेबा जोंनि गामिफोरनिफ्राय बायनानै लांफैयो जेनेबा सोहोराव थानाय मानसिफोराबो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा हा नंगौ जोंनि दा बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ गोबां बेले बेलेग बेलेग हादोरनि मानसिफोराबो जोंनिफ्राय नुनानै सोलोंनानै बिदि जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा औ नोंथांनियावबो आरो माबाफोर रोंगौथि दङबा फोरमायना होलाय
औ नोंथां दा आं नोंथांनो मोनसे आरोबाव बर' हारिनि दोरोङारि जानाय जेरै जोङो थास बिबार बेनि थास बिबारजों ना गोरानखौ माबायदि जायो बेखौ नोंथांनिस फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां दा जोंनो थास बिबार होनबा जोङो थासखौ जोङो बारि नङाब्ला जोङो लामा बायदिसिना लामानि बायदिसिना जों जिं जिं बेफोर बायदियाव जोो थास बिफांफोराव जोङो थास' बिबारखौ मोनो आरो आं थां माब्लाबो जोङो आथिखालाव जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो जोङो थानास' बिबारखौ जोङो गोरलैयै मोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
थास' बिबारखौ जोङो लाना फैनानै जोङो बेखौ मोजाङै बेनि बेनि सिङाव थानाय जोंना बेगर बेगरखौ जोङो मोजाङै बासि थिना लायो नोंथां बायदिखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै सुना लानानै बेखौ गुन्दै गुन्दै जोङो हाना लायो आरो नोंथां हाखांनानै जोङो बेखौ मोज जाङै मोजाङै जोङो थावआव एवफ्रांनानै खौ जाहाथे बेयो मोजाङै मोनो बेनि थाखायनो जों खौ एसे एवफ्रामना लायो बेनि उनाव जोंना ना गोरान ना गोरानखौथ' जोङो बायनानैबो मोनो हाथाय बाजाराव नङाब्ला जोङो गुरनानैबो मोनो नङाब्ला जोङो सारनानैबो मोनो आरो नोंथां न'आव फोराव जोङो जेरै दैमा दैसा नङाब्ला जोङो दंग' फुख्रि बायदिसिनायाव जोङो मोनो आरो थां नाखौ बेनि उनाव जोङो नाखौ लाना फैनानै जोङो नाखौ जोङो फोराननानै दोननानै फोरानखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला गोरान गोरानै रानो अब्ला जोङो बैखौ बैखौ जोङो जोङो जेब्ला जोङो बैयाव संना दोन्दोंमोन थास' बिबारखौ बेयाव एवख्रांखांनायनि उनाव थास' बिबारखौ बेखौ जों बेयाव दै होयो आरो नोंथां दैखांनानै बेखौ जोङो गोदौ होयो गोदौ खांनायनि उनाव जोंना थास बिबार ओ जेब्ला रुइनानै जोंना गुरै जायो अब्ला जों बै ओ ना गोरानखौ बे मोजाङै सुना लानानै ज होनाय जायो होखांब्ला जोंना बेयावनो जोङो बायदिसिना जोङो रं संख्रै फालौ जिरा बायदिसिना जों होनानै बेखौ गोदौहोबाय थानानै होनायदो नोंथां गोदौहोबाय थानानै जेब्ला बेयो जा जानो थाखाय रेडि जायो जोंना सम बे बायदिसिनाय जोंना नांनानै जों बेखौ जानायाव जानो थाखाय जायो अब्ला जों बेखौ ओंखाम नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोङो जेरै रुटिफोरदो जानाय खौ नुयो आरो नोंथां ।
औ दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय। दोन्थ'नोसै नामा?
गोजोन्थों नोंथा।
औ गोजोन्थों।